औ खोनादों नोंथां
अ दा नोंथाङा मा खालायगासिनो दङ'।
दङ बिदिनो दङ नोंथां ओरैनो।
मोनानि जामुंफोर जाखाबायमोन नामा नोंथां?
जानायाथ' जाथ'वाखैमोन नोंथां।
अ औ औ दा नोंथाङा दसे सम फ्रिब्ला जोंहा मोनसे आयदानि सायाव फंनैसो सावरायनि।
औ जागोन दे नों
औ औ बिदिब्ला नोंथां जोंना मेन आयदायानो जाहैबाय ओ गोदोनि आरो दानि माने माखासे सोलोंथाइनि बागै फंनैसो माने नोंथाङा जा खिनि मोनदांथि मोनदांनाय दङ बेखौ माने आंनि सिगाङाव माने फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
औ दे बिदिबा नोंथां बे गोदोनि आरो दानि माखासे सोलोंथाइनि ओ माने फारागथिफोरबा माबा मा होनो नोंथांनि मिथिनायाव माबायदि फारागथि जादों बेफोरनि बागै फोरमायदो।
औ औ जागोन दे नोंथां। जोंहाथ' गोदोनि आरो दानि गेजेराव जोंहा गोबां सोलायनायखौ नुबोदों नोंथां। बयबो नुबोखादों जानांगौ माने गोदोनि समावहाय जोंहा बांसिन मा होनो सोलोंथाइ बेलायाव जौगायाखैमोन। नाथाय आथिखाल मुगायाव जों गोबां जौगानायखौ नुबोनो मोनदों।
जेरै बुंनो थांङोब्ला जोंहा गोदोनि समावहाय जों माबायदियाव सोलोंथाइ जौगानायखौ मिथिदों होननो हायोबा जोंहा गोदोनि समावहाय मा बांद्राय गोरों गोरा सुबुंखौ नुनो मोनामोन। नाथाय आथिखाल आथिखाल मुगायाव मुगायावहाय जोंहा गोबां गोरों गोरा सुबुंखौ नुनो मोनो। बेफोरनि जौगानायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा मा होनो गोदोनि समावहाय मा बिमा - बिफाया बांसिन गथ' गथ' गथायखौ फरायसालियाव थिनहरामोन। खोनादों ना नोंथां औ? बिसोरो मा गोदोनि बिमा - बिफाया गथ'फोरखौ बांसिन खामानिफोरावसो माने थिसननानै दोनोमोन आरो मा गथ' गथायखौहाय गुबुनाव रुवाथि एबा दाहोना दोननानै जानायखौ जों नुनो मोनदोंमोन। आरो गोदोनि समाव जाहैबाय मा फरायसालिफ्राबो माने खाथि खालायाव एबा मा होनो गामिफोराव गैयामोन। जायनि जाहोनाव गोदोनि फरायसाफोरा माने फरायसालियाव थांनो थाखाय गोबां खस्थ' मोनोमोन आरो बिसोरो
औ नोंथां
औ खोनानो मोनदों जोंङो गोदोनि समावहाय मा होनो? गथ'फोरा फरायसालियाव थाङोब्ला सान्दुं बार'खा गासिखौबो मा सैनांनानै थांनाय खौ जों खोनानो मोनदों मानो होनोब्ला जोंहा गोदोनि समावहाय मोजां लामा गैयामोन। जायनि जाहोनावहाय बिसोरो गोदोनि फरायसाफोरा मा हाग्राबारि गेजेर गेजेर थांनानै फराय बायहैनो गोनां जायोमोन आरो।
समावहाय जोंहा थोजासे बिबांनि मा बिजाबफोर आरो फोरोंगिरिफोर आरो फरायसालिफोर गैयामोन आरो। जायनि जाहोनावहाय बिसोरो माने गोदोनि समावहाय गोबां जौ गैयामोन आरो। आथिखाल मुगायावथ' जों नुनो मोनबाय गोबां जौगानायखौ मानो मानो होनोब्ला आथिखाल मुगायाव जोंहा मा गंफा गामियाव गंफा फरायसालि थानायखौ जों जों नुनो मोननायखौ मोनदों आरो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा मा बिजाब गांफायाव मा साफा फोरोंगिरि बेफोरबायदिखौबो जों आथिखाल मुगायाव नुनो मोनबाय आरो आरो मा गोदोनि फोरोंगिरिफ्रा बांद्राय फरायनाय नंङामोन बांसिन फरायोब्लाबो मा क्लास टेन एबा मेट्रिक होनायमोन आरो बैफोरबायायदिफोरानो माने फोरोंगिरि जायोमोन आरो गोदोनि समाव नाथाय आथिखाल मुगायावथ' जों बै बेफोरबायदि थाखो जियाव फरायनाय एबा थाखो जि पास जानाय फरायसाफोरखौ फोरोंगिरि जानायखौ जों नुनो मोनलिया आरो। आथिखाल मुगायाव माने गोबां गिदिर गिदिर फरायनायखौसो मा फोरोंगिरि जानायखौ जों नुनो मोनसै आरो जेरै बुंनो थांङोब्ला जोंहा मा आथिखाल मुगायाव एम ए बिए पास जानायफोरानो मा फोरोंगिरि साख्रिखौ मोननायखौ नु नुबावला आरो खोनादों नोंथां औ आथिखाल मुगायाव जोंहा मा गामि एरियायावहाय गोबां एम ए बिए एबा मेट्रिक पास जानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो। नाथाय गोदोनि मुगायावथ' जोंहा गोबां जायामोन गामि एरिया यावहाय जों सासे मेट्रिक पासखौनो मोननो गोब्राब जायोमोन आरो गोदोनि समावहाय नाथाय जों आ थिखाल मुगायाव गोबां माने बिबांनि पास जानायखौ नुनो मोनबाय आरो। बैफोर जाबाय मा आथिखाल मुगायाव फरायसालैफोराबो खाथि खा थि आरो थांलाय फैलाय फरायसालियाव थांग्रा हान्था मेलायाबो माने जोंहा जोबनो गैयै जाबाय आरो। गो सो बायदि जानो हमबाय आरो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा मा बिजाबफोरखौबो गोसोबायदि मोननो हायो फोरोंगिरिफोरखौबो गोसोबायदि मोननो हायो।
उम
आरो
फरायसाफोरा माने फोरोंगिरिजों फरायखांनायनि उनावबो बिनि सिगाङावनो माखासे मा होनो टिउसनफोर एबा बायदिफोर लानानै सोलोंथाइ लानायखौ जों नुनो मोनो आरो। बिनिखायनो माने आथिखाल मुगानि फरायसाफोरा माने फोरोंगिरिनिफ्राय बांसिन सिगांग्रो एडभान्स जानो हमबाय आरो। आरो मा होनो आथिखाल मुगायाव बिजाबाव लिरनाय माखासे बाथ्राफ्रा गोबां गोथौ गोथौ जाय बिजाबफोरखौ फरायनानै फरायसा जानो हायो आरो आरो आथिखाल मुगायाव नुनो मोनबो खादों जोङो माने बिजाबफोरखौ फरायनानै माने गोबां माखासे आगजुफोरबो दि रुननो हादों । जेरै साइकेल, मटर, बाइक, एरप्लेन, दैयाव खारग्रा जाहाज बायदिफोर दरुन्नाय खौ जों नुनो मोनदों आरो बिदिब्ला नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां।
अ दे बिदिब्ला बुंलाय नोंथां।
औ जोंहा ओ मानो मोजाङै नोजोर होनानै ओ नायोब्ला जों नुगोन जे जोंहा गोदोनि आरो दानि सोलोंथाइनि गेजेराव जोंहा गोबां फारागथिखौ जों नुनो मोनदों। ओ जेराव गोदोनि समाव बांसिन सुबुङानो माने सोलोंथाइ लानो हायाखैमोन आरो माने बा सोलोंथाइ लानाय जायाखैमोन जायनि जाउनाव गोदोनि स माव जोंहा समाज दानायाव बा इदिनो नखर दानायाव गोबां माने जाहामेला माने जेंना जेंसि बांसिनखौ जों नुदोंमोन आरो। बिनि सोलाय जोंहा दानि समाजाव जों ओ सोलोंथाइ माखासे माने बांसिन सुबुङानो सोलोंथाइ गोनां जानायनि जाउनाव माने जोंहा समाज दानायावबो माने गोख्रों समाज दानायखौ नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओ नखर सुं मोजां नखर सुंबोनायखौ बा नखर संसार जाबोनायखौ जों माने गोरलैयैनो मोजाङै सालायबोनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो।
औ।
जेराव जों गोदोनि माखासे सोलोंथाइनि बिथिङाव जों नोजोर होनानै ओ नाहरोबा जों बु बुंनो होगोनजे ओ गोदोनि समावहाय गोबां सुबुङानो माने सोलोंथाइ लानो गोस दंमोनब्लाबो माने माखासे जेंनाफोरनि थाखाय बिसोरो ओ सोलोंथाइखौ लानो हायामोन मानो होनोब्ला गोदोनि समाव हान था मेलानि बिथिङाव गोबां मानि ओ माने प्रब्लेममोन बा जेंनामोन आरो। जायनि जाउनाव माने गोदोनि माखासे सुबुंफोरा माने सोलोंथाइ लानो थाखाय हान गोबां माने ननिफ्राय गोबां गोजान गोजान माने ला मा हान्थिनायनि उनावसो माने ओ सोलोंसालि बा फरायसालिखौ मोनहैयोमोन। माने जोंहा फरायसालिनि बिबाङा माने खममोन आरो। गोबां गोजान गोजानावसो माने गंफा गंनै बिदि फरायसालि दं आरो बिनि थाखाय ओंखायनो माने एथबां माने गोदोनि समावथ हाग्रा बंग्रा माने दै सानस्रिनानै बायदि थाङो सोलोंथाइ लाहैनांगौनि गोनां जायोमोन नै‌ बे बेफोरनि बिथिङावनो सासे‌ सुबुङा माने बिदिनो दैलि माने सानफ्रामबो बोरै माने बेबायदि हान्थिनानै जे सोलों थाय लाबाय थानो हादों बा गोदोनि समाव आरो बेबायदि जोंहा ओरैनो बिदि थानानै बा सोदांनानैल' माने उदैखौ सुफुंनानै जों थानो हायामोन माने गोबां माने खसथ' माने भुटानाव आबाद बायदि मैहुर बायदि सिखार बायदि खालामनानैसो माने गोदोनि समाव बिसोरो गावनि माखासे जिउखौ खुंबोयोमोन आरो बिनि थाखायनो माने बिसोर माखासे ओ गावसिनि माने सोलोंथाइनि फारसे माने गोसो दंब्ला बिसोरो उफाय गैयैयाव माने सोलोंनो ओ सोलोंनायखौ माने दोनथ'नो गोनां जायो आरो बेखौ नुनो मोनदों दा बिदिनो जोंहा दानि जुगाव जों बुंनो थाङोब्ला जोंहा बुंनो हागोन जे जोंनि समाजाव माने दायो गोबां गोबां माने जोंहा सरकारिफोर फरायसालिफोरा माने गामि गंफायाव गंफा खरै इदिखौ जों माने नुनो मोनदों आरो माने एभेलेबेल जाजोबबाय जोंना सोलोंथाइ सोलोंथाइ लानो थाखाय सोलोंसालिफोरा जे बिनि खारनावनो माने जोंहा गासैबो माने ओ न'खरफ्रामबो सुबुङानो माने बयहा बो एसेब्लाबो बेसिक नलेजफ्राबो जोंहा सोलोंथाइनि गियाना माने दं आरो दा जायनि जाउनाव जोंहा माने न'खर समाज दानायाव माने मोजां बा गोख्रों जाबोदों आरो बिदिनो आ न'खर बिदिनो संसार जानायाव माने बिदिनो मोजां माने ओ बुजिलायनायनि जा बुजिलायनायनि गेजेरजों सोलिनायखौ नुदों आरो गोदो जे माने बुजिलायनि जाउनाव माने गोबां दावराव दावसि जि एना-एनि माने बिदिखौ नुबोयोमोन नाथाय दानि समाजाव माने बेफोरखौ जोंखौ खम नुनो मोनबाय आरो दावराव-दावसि यनो खमायलांबाय बाय आरो बिदिनो जोंहा समाजाबो गोख्रों जाबोबाय गोदोनि बायदि माने लेहेम नंलिया
औ औ औ
दा आरो दामाने आरो जोंहा उनदै उनदै गथ'फोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानाय थाखायबो जों ओ मा होनो ओम ओ फरायसालिनि माने गोनांथिया माने खम नंलिया माने आं ज खाथि खाथिफ्राव माने गोसो बायदि माने बेफोरखौ सोलोंथाइ लानो हायो आरो
औ नंगौ नंगौ
नियम दं आरो
औ औ
औ दा ओ बिदिनो जेरै जोंहा सोलोंथाइनि बिथिङाव ओ जे जोंनि दानि सुबुं फोरा जे सोलोंथाइनि माखासे ओ गोबां माने गियानफोर मोनबाय जायनि जाउनाव जोंनि बे गोनोखोयारि समाजाव माने गोबां जों नुफेरै नुफेरै मुवा-बेसादखौ जों नुनो मोनदों आरो जेराव जों बुंनो हायो जोंहा हा हानथा- मेलानि बिथिङाव जों हानथिनो थाखाय मोनसे मोजां लामा फाखानि लामा बायदिफोरखौ माने जों मोनदों आरो आरो बिदिनो जोंहा खांजों हानथिनो थाखाय ओ माने अख्रांजों दावबायनो थाखायबो जोङो अखं ख्रांजों हानथिग्रा हानथा मेला जाय जोंहा मानो नांगौ बेखौ ओ हेलिकप्टार, फ्लाइट बायदि बायदिखौ जों आरो दैजों हानथिनो थाखाय जाहाज गिरमनो सिक बेफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो। बेफोरबायदि जेन'बा आबाद मावनाय बा बिदिनो ओ खेथि बाथि मावनायफोरनि बिथिङावबो जोंहा। ओ सोलोंथाइनि गेजेरजों माखासे गोनोखोयारि आदबजों दिहुनजानाय मेसिनारि फोरनि मददजों जोङो गोबां मदद मोननो हादों आरो
औ खोनादों नोंथां बिदिबा जोंहा समा जाबाय नोंथां। औ बिदिबा दोनलायनोसै दे।
औ दे।